नोंथाङा आंनि गारांखौ औ मोजां औ मोजां‌।
औ खोनादों आं क्लियार खोनादों। औ
औ औ माने आङो नोंथांजोंहाय माने बर'फोरनि आबाद मावनायनि बागै एसे सावरायनो होननानैहा सानदोंमोन आरो
ओ बर'फोरनि आबाद मावनायनि बागै माने हा सायख'नायनि बागै नामा? आबादनि हा सायखनाय आ
औ औ रा-रायज्लायजागोन ना नों
जागोन जागोन रायज्लायजागोन। उम
औ औ औ जों जों बर'फोराथ' गोबां माने आबाद मावनानैनो जाग्रा नाला ना। जोंथ' गोबां आबाद मावो आरो दायथ' आबाद मावनायनिनो बोथोरखा
औ
आरो दायोथ' गोबां माने बर' बर' फिसाफोरा माने गोबां आबाद मावगासिनो दोङो नङा होमबा दा दाथ'
औ औ नंगौ नंगौ
औ बर'फोरा बर'फोरा बर'फोरा बिदिनो गोबां आबाद मावो जेरैहाय ओ माइ माइनि आबाद खालामो मैगंनि आबाद खा खालामो आरो लोगोसे फिथाइ सामथाइनिबो आबाद खालामो नङा होमबा
औ औ
आरो बेफोरखौ आबाद मावनानै जोङो गोबां माने रां आर-आरज्रिनोबो हायोना।
औ औ हायो हायो
औ रां आरजिनानै जोङो जोंनि न'खरखौ माने सामलायलांनो आरो सलायलांनोबो हायो आरो। आरो औ जोङो जोंनि न'नि गोनांथि बा नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौबो जोङो बायनानै लानो हायो। आरो औ आरो जोंफोरो आबाद मावनानै बा ओ आबाद मावोबोला जोंफोरो ओ जेनेबा जों जो ओ बाजारफोराव फाननानै बा मालायनि फाननानैहा मालायनो नांगौ जानाय गोनांथिफोरखौबो जोङो सुफुंनानै होनो हायो।
औ औ औ राइट
उम ओमफ्रायहाय आरो जोङो आबाद खाला आरो जेनेबा आबादारिफोरा जेनेबा आबाद खालामाबा बा माइखौनो गायाबा बा मैगं थाइगंखौनो जों गायाबा बा बजारफोराव मै थाइं बा माइं बेफोरनि बेसेनफोराबो माने खमायलां गोन आरो ना ओमफाय खमायनायजों औ खमायनाय जों लोगोसे बे मैगं थाइगं बा माइरं बेफोरनि बेसेनाबो बारायलांनो हम
बारायलानो हमो। औ
औ औ बेनिखायनो जोङो माने जेसेबां हायो बेसेबां माने आबाद खौ खालामनांगौ आरो औ औ मावनांगौ। औ ओमफ्राय ओ नोंथांनि नोंथांनि नोंथाङालाय ओ आबादखौ खालामफेरबायना खालामफेराखै
आङो आङो आथिखालाव सानो आरो आं सानो मोनसे स अमाव बयनिख्रुइ माहाजोनसि सिन बयनिख्रुइ गोनांसिन बयनिख्रुइ फैसा थाखासिन बयनिख्रुइ देहानि बेलायाव साबसिन हामसिन जागोनानो जाबाय आबादारि
औ नंगौ नंगौ औ
जोंना आबादारिया जानो थांगासिनो दङ' मानो होनोब्ला आथिखालाव मानसिफ्रा बहुद मानसियानो आबाद मावा
औ नंगौ
मावो सोरबा बिजनेस ओ गुबुन बिजनेस मावो दखान सखान होयो बायदिसिना होयो जे दा बिराद फैसा जे नंगौ बै साख्रि मावग्रानियाव फैसा दङ' बै बिजनेस मावग्रोनायाव फैसा दङ' जुदि जा आबाद मावनो थाखाय हा गैयाब्ला आबाद मावनानै बिसोरो जु-जुदि जायाब्ला बिसोरो बायनानैसो जानांगोन नङा होमबा
औ औ औ औ
दि जुदि बिसोरो गावनि नांगौखौ बा फैसा थाखो मा जाखो बिसोरथ' बायाब्ला मोनजायाना
औ नंगौ नंगौ नंगौ नंगौ नोंथां उम
जुदि सासे आबादारि जायोब्ला हमना ला आङो ओ फानलु फवासेखौ एक्स' थाखायाव फानबाबो बे बायखानांगोन बेयो बायाबा माखौ मोनजानो अब्ला ओ आं जुदि माइरं सेरसेखौ जुदि दुइस' थाखायाव फानोबा बे बायखानांगोन दुइस' थाखाबाबो। बिजनेस मावग्रायाव बाय खानांगोन साख्रि मावग्रोम बायखानांगौ अब्ला अब्ला मोनसे स समाव आं सानो मोनसे समाव आ जोंनि आसामाव आबादारिफोरा बयनिख्रुइ माहाजोनसिन मानसि जागोन। माने दा आबादारि फ्रा माने साइन्टिफिकेलि साइन्टिफिकेलि गोनोखोआरि नोजोरजों गोनोखोआरि खान्थिजों बा गोनोखोआरि जोनथोरनि मददजों आबादखौ मावनांगौ आरो।
औ औ
लेभेलसिम जा नों थांनो हागोन नों नायदो पान्जाबाव पान्जाबाव साख्रि मावो होनबा मेगनजोंनो नाया।
औ औ
हा मा मा आबाद मावो होनबा बिराद रेसपेक्ट होयो पानजाब बायदि जायगायाव। आरो जायफोरा आबाद मावो जायफ्रा आ हा जोम दङ आबाद मावो बिसोरनि न'आव साफायाव गंफा गंफा फु फरसुनार गारि थायो बिसिनियाव।
उम उम उम उम
आबादारिफोरा माहाजोन बिसोर मानो माहाजोन जादों बिसोरो आबादखौ माने गोनोखोआरि नोजोर जोरजों गोदान जोनथोरनि मददजों बिसोरो मा आबादखौ मावनो हमबाय। जानि जुनाव बिसोरो पैलेस जेबोसिम जों थांबाय ओंखायनो आं बुङो जोंनि आसामावबो मोनसे समाव आबादारिनिख्रुइ आरो माहाजोन मानसि जोंनि ओनसोलाव थानाय नङा। बिसोरनोसो सा माहाजोन सोमजागोन। आबादारिफ्रा दुइस' थाखायाव तिनस' थाखायाव आलु दरसेखौ फानबाबो बैसोर बायखानांगोन। नङा होमबा बेे आरो। औ आरो बाया होनब्लाबो खौ जानो बिसोरो जबरदस्थिनो आं हाजार थाखा होगोन आंनो हर बिदि जागोन नङा होमबा?
औ जागोन उम मेन मेन
आरो बे आबादखौ जोङो मावनानैहाय जोङो मोनसे प्लेटफर्माव लांनो हानांगौ जों साप्लाय होनायनि खोथाखौ साननांगौ हमना ला ओ आस सामाव जोङो जोसा माइ गायबाय बे जोसा माइखौ जोङो बिहाराव बोरै फानहैनो पान्जाबाव बोरै फानहैनो दिल्लीयाव बोरै फानहैनो जेराव जोसा माइरं गैया बै जायगायाव फानहैनांगोन ना नङा होमबा आसामाव फानबाय थाबा बोरै जानो जोङो बै मारकेटिं सिस्टेमखौ मोनथिनांगौ आरो ओंखायनो बे आबाद मावनाया आब बर'फोरनि आबाद मावनाया ट्रेडिसनेलावनो थाबथाया लाब बासिनो मोनसे जौगा रोखोमनि माबायाव फैनांगौ माने जोंनि ओनसोलाव आरो मोनसे निगेटिभ साननाय दङ जोंनि आसामाव
औ औ
साननाय बे एकद नेहाथ साननाय बे खोथाया मा आ आबाद दारिनि फिसाला ओइ आबादारिनि फिसाजो ओइ बियो आबादसो मावो साख्रि मावा बिदि होनो आरो बेयो आबाद मा आबादारि माने बे माहाजोनसो बे हा जोम दङ बे माहाजोनसो। नङाहोनबा माथ्र बियो मा खालामाखै गोनोखोआरि नोजोरजों बा गोनोखोआरि जोनथोरजोंबा बे मार्केटिस मार्केटिं सिस्टेमाव बेयो आबाद मावथवाखै जुदि मावोब्ला बै जायफोरा मान्टआव सल्लिस हाजार फिफ्टि हाजार दरमाहानो मोनो बिसोर फादथा मोनाब्रा बिसोर फाथा मोना बिसोरनि दरमाहाया बे बे आबादारिफोरजों बेसोरनि बिजनेस आबाद जायफ्रा आबादखौ बिजनेस महरै लाबाय बिसोरजों फादथा मोनाब्रा। नङाहोनबा आरो बे आबादा आबाद दा सिजोन लानानै आलदा आलदा आलदा आलदा हमनाला माइ गायनाय समाव नों माइ गायबाय जेब्ला माइआ मोनबाय मोननाय लोगो लोगो हाबाय हाखांनायनि उनाव नों दस्रा माइ गायो दस्रा नोङो मैगं थाइगं गायलायदो
उम
नङा होनबा बाय बेयाव मैगंखौ नोङो लाइ गायदो लाफा गायदो हा मुला मुला गायदो नों पटल गायदो आलु गायदो बायदिसिना रोखोमनि नों गायदो हमना आलुखौ नोङो बिगासे गायबाय नों आब्रुखु बिगासे गायनाय माने नों फाननो हाबाय नङा होमबा
औ नंगौ नंगौ
ओ फाननायाबो नों जायगायाव फानबा जानाय नङा सा फानगोन बे नङा दस्रायाव जों बोरै फान फाननो हायो बेखौ साननांगौ आरो
उम उम उम
भुटाननि आलुनो होनबा जोङो बायो नङा होमबा भुट भुटाननि आलुआ माबायदि जाना नायो शिलंनि गय फैदोंनो जाना नायनि दे। बिदि मोनसे फैयोना जोंनि आसामनिफ्राय थांनाय बुस जोंखौबो बिसोरो आसामनिफ्राय फैदोंनो अबेनि हे एथ बिटि सि नि होद जाना नायनो दे माबायदि जायो बिसोरनि आलुवा नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां।
माबानाय फैयो बे बुस्थुखौ जोङों रोंनांगोन आरो रोंबानो पान्जाबाव जेरै आबादारिफोरासो बांसिन सनमान मोनजायो आबादारिफोरासो जेरै आबादारि नङ नखराव बिसोरना गंफा गंफा नखराव गंफा गंफा फरसुनार थायो दा बिसोरनिया फरसुना ओरैबादि माहाजोन। माने जोंनि ओनसोलनि मानसि फुरोजाब थाखोयो नालाय बिसोर खोन्थायो माने बैसोरनि मानसिफ्रा साख्रि मावा। साख्रिखौनो मावा जोंसो साख्रि नागिर ला बायो। बेसोर साख्रि मावा फरायनाया गिद गिदिर गिदिर फरायो बिसोरो एम कम फरायो एम एस सि फरायो एम ए फरायै इन जिनियार फरायो फरायनाया फरायजोबो बिथिंहा आ एम सि ए फरायो बिथिं हा एम सि ए फरायो एम एम बि फरायो हा बायदिसिना बिसोरो फ फरायो। नाथाय बिसोरो लास्टाव मा हमो आबादाव हमो। मानो? नों आबादारि जानाय लोगो लोगोनो पिउर बुस्थु मोनजाबाय नों गाव दिहुननाय बुस्थुखौ नङा होनबा?
उम नंगौ नंगौ।
तु मोनजाबाय नोङो पियुर जेराव नोङो माने दा जेबो गिनांगौ गैया मानो होनो नोंसो गायदोंना नों जा नों मारै गायदों नों मिथि खागौ नङा होमबा?
उम नंगौ नंगौ।
जानाय माने नोंहा हेल्थआबो मोजां जा थानाय। बेलेगा नों गुदामफोराव गारना दोननाय बेसादखौ नों बायना जाबा नोंनि हेल्थालाय अबाव मोजां थानो। ओंखायनो बर' जौगा रोखोमनि जानां सिखौ बर'नि आबाद मावनायाबो। जोंनि समाबो नै बारलांबाय ओ बेयावनो ओ दे। उम